मा होनो आगैब बै उलनि उलनि मा होनोमोनलाय गिदिर गिदिर फुथुला बानाय जागोन ना जायालै।
जायो बानायबालाय।
थांगोन ने।
बुरजा नांगोन आरो एसे।
जेनेबा नैजौ नैजौ ग्राम बिदिसो। नेनांगोन नैजौ ग्रामबाबो बांद्राय जागोन। जानाय नङा एसे जौसे ग्रामफोरबा जागोनदां।
ओं गस्ला बानायनानै सुदो नों गस्ला बानायदो।
गस्ला बानायनो सानदों आं।
बानायो बिदि सुइटार बायदि।
बै एसे ओरै गुदुं गुदुं गोनांलाया। बिदि बानायनो सानदों आंनाव माबा गोजा गाबनि दंना। दाख्लैयो बे गोदोनियाव लाग्रा बानायनायनि एसे आग्लायनाय। बेखौ बानायनो।
दा नै गोजां बोथोर सफैसिगोन ना एबार मानसिफ्रा आरो मा बायसिगोनलाय एबार इदि उलनि।
बिदिल' बायसिगोन आङो नै दाख्लै बे गोद गोदोयाव लाग्रा बानायनाया बेबायदि गाबनिसो सुइटार बानायनानै लानो सानदों। बे गोजा आग्लायनायखौ सुनानै नायनायग्रोनोसै आङो माने। मोजां जायोना जाया ओमफ्राय जाबाथाय बानायनोसै।
माबायाबो बै मा होनोमोनलाय। ओइ मादैनि फिसाजो सासेया बेबो गस्ला बानायनो होनदोंमोनलै बानायखोना माखोथाय।
बानायनो नागिरदों
सिगाङावनो बुंदोंमोन ओमफ्राय दा बानायैसै खोमा बेगबो माबाबो बानाय लादों बियो ओरैनो फैसा लाग्रा मोनसे ओं जलंगा। मना फिसानो दं खोमा इनाव।
आंबो बानायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आं बानायथ'वासै माने बां ओमफ्राय इदिखौ दा आंहा एसे गलायाव हैदोंना?
उम जानबुं बान जानबुं सोग्राबो जानबुं सोग्राबो बानाय जायो फिसा फिसा फिथा
ओ फिसा फिसा बानाय जायो आं बानायनो। सानदों ओमफायो नै दा बिदिखौथ बांद्राय। माबायाना दखानाव बांद्राय बायनाय।
इदि फिसा फिसाखौ जलंगा फिसा फिसाखौबो लांगोनथ।
जलंगा फिसा फिसाखौ उम दाख्लैैनो बै आगैनि लोगो ओं आगैनि लोगो सासे आगैनि लोगो माने बे आगै हौवानि आगै हौवाजों फैबाय थाग्रा लोगोसे। सासेया बिनि बिमा बे आयंआ
उम
बे फैदोंमोन ना ओमफाय आङो खानायाव खाग्रा इदि बानायगासिनोमोन आरो बाराबार ओमफ्राय बेखौ नुनानै होनदों नोङो उम बे रां लाग्रा माबाखौ बानायबा मा जायो इदि होननानै बुंदोंमोन बिदिखौनो बानायनाय इदि होननानै बुंदोंमोन ओमफाय आङो ओ बे सान बिबार दंना बिनि ओरै मोनसे रां लाग्रा ओरै थेबजालायग्रा बिदि मोनसे नुदों जानबुंआव ओमफाय आंनिखौ बानायनो साननानै दं आरो ओमफ्राय खुन्दुङाबो दा गैयाना ओंखायनो बानायथवासै।
खुन्दुङा बुरजा नांगोन आरो
खुन्दुं आ नांनो हागौ एसे बांद्रायबो नांनाय नङा।
एसे जोबजोबखोना माखो नोंना। ओमफ्राय गलियाव हैनायाना
गलियाव हैनाया दाखलि खेबसे थिनैनिया जोब्बाय औ मैया। मैयासो हरदों बेसे जोबखोथाय मिन्थिला
बेखौ बेसेबांनि होदों
नैजि उम जरासेयाव नैजि रांनि हरनो थिनदों आङो। आं होनदोंमोन आयंखौ नों थामजिनि माबादो। थामजिनि हरदो माने ओं दस्राफोराव।
थामजि नङाबाबो नैजिबानि हरनो हायोना। थाइबा थाइबाखौ गावलाबाय।
आं होन्दोंमोन ओमफाय गावनो नाङानो नैजि नैजिल हरबाय ओंखायनो।
गावबा लाला आरो।
मा होनो ओरैनोथ ओं लाया गुबुनफोरनिखौबो बिदि बिदिनो जेनेबा बे थालिर माबा माबि दोनफैयोनाय इफोरखौबो जेबो लाफेरा। ओमफ्राय आङो थेवबो बोरैबा मोननानै आदाखौ होननो थिनदोंमोन।
गावना माने इदि माबा नंखायाना ओंख्रि ओंला माबा माबि फाननायसोन ना जाग्रा आरिखा गावनि बायदि एखे एखेखौ माबाहैबानो देन इसे माबागोन ओमफ्राय माबाखायानो ओंखायनो
आं आगैखौबो होनदोंमोन बै खाथिनि हाथाया बेयाव सों गावनो होनदोंमोन आरो आंखौ नों आंनो सावगारि सेबखांनानै हर आं सोंहरनो होननानै ओमफ्राय सोंहरगोन ना सोंहरासै मानथिला बानायखानायबो गैला बानायनानै हरनो हाबालाय
माबायाव ओ मा होनो बबावव आरो सिनायनायफोर दंबा बिदि गलाग्रा सिनायफोर दंबा बेफोरावबो हरजागौमोन
हरनो हागौमोन हरनो हानाया। माबाखौ खुनदुंखौ बैदिफोराव। गलाफोराव फानहैनोबा नैबे दा आं बानायनायाथ' जि रां जि रांनिल'ना ओमफाय खुनदुङा गेजेर गेजेराव ओरै जरा लागायनाय बायदि थानानै। बोरैबा जायो एसे ओंखायनोथ' बैदिखौसो मोजां खौसो मोननांगौ आं दाख्लै गो-गोदोनायाव ओम आरो गो दोनायाव लाग्रायाव गोदोनायाव लाग्रा बानायनाया। बायदि बिनि खुन्दुं बायदि जानो नांगौ। ओमफाय बिदि जाबानदेन मोजां जायो आरो बानायनो जोंनाय बायदि जोंनाय बायदि नङा आङो दाख्लै आं दाख्लैयो बे सान बिबारनि गेजेराव थानाया मै गाब बायदि
ओ ओ।
मै गाब बायदिया इनि खुन्दुंखौ नों दांनायनो मोनदोंना मोनाखैमोन?
आं मोनदों ना मोनाखैमोन दे गोसोआवनो गैला।
ओ बेबायदि मोजां आरो बिदि बिदि जिनि जानो बिदि जानो नांगौ खुन्दुङा होमबा साबसिन जायो। बानायनो नै बे नोंसिनिस सानैनो जों दाख्लै थफि बानायदोंमोन ना।
ओ ओ।
बे बेबायदि जानो नांगौ। इसोनाबो सासे मोनसेल' जानानै मोनसेया खुन्दुङैनो बानाय मोनाखै हरा
ओ नलबा दानो गाज्रिसो खालामजोबगोन इसोर दा मोननांगौबाथाय।
नानै गोजां बोथोर जाबासो हरसै जि गुदुं गाननानै फैनाया दाख्लै यो मानसिफोरा गो ओम बिमानाव बिनानै गानदोंनो।
जि इखौसो नांगौब्रा इदि सुमु सु
उम एफा गुदुं बोथोराव मारै गानदों। गोलोमजोबबाय मानसिफोरानो बिमायाबो मा माखौ गानहोयो होनबाय आं। बिमानि सिगाङावनो ओमफ्राय बिमाया होनबाय आं होआखै गावसोरनो गाननो मोननिनि गाब
खुजालाबो खुजाथाराबो ओमफ्राय मोनायाव खुनोसेै दे।
इदिनो मा होनो गथ' गथ'फोरनिबाथाय बिदिनो उल्था जायो। आरो गोजां बोथोराव गाननो थिनबाबो गाननाय नङा इसोरो खुनो खुुनो जाबाय था
हेलासो आखाइ गुसुं गुसुं गाननो नागिरसिगोन इसोरो गोजांनियावसो। गोबा गोबा गाननो बिलाबायसिगोन।
खुन्दुंयानो ओ खुन्दुंयानो दा आंनाव गोजा गाबनि गोजाल'सै
गासैबो
गासिबो एसे एसे दं आरो अबेबा अबेबा गोथां गाब दं ओमफ्राय ओम गलाफियाबो एसे दङ। ओमफ्राय फान्थाव गाबनि इसे दं इदि एसे इसेल' माने गिदिर बेसाद बानायजानाय नङा एसे
इसे फिसा फिसा ओं फिसा फिसायावसो थोहैसिगोन इयो सान्दुं दुंबाय खोमा माथो। स्रां नुदों
ओं सानदुं दुंबाय आङो मैया गानस्लायनाय जिफोर बेखौल' सुबाय दिनै जेबो सुवसै आगैखौल' आगैखौल' गावनि फरायसालियाव गानलांग्रा जिखौ सुंफनबाय आङो।
दहाय अखा हानानै होबायना गोसोआवनो गैयहाबो सुनांगौ ना मानांगौ गाबोन
आरो मैया हाथायाव थांनायाव गाननायखौ बुङासै।
ओं ओं मैयानिबो दंबावोसो आंहा
हाथायाव थांनायाव गानलांनाय गस्लाया दाख्लैयो दाख्लै बिदिनो हाथायाव थांनायाव गानलांदोंमोन आं खेबसे थांनायाव। ओमफ्राय उम बेखौ सुनाय समावनो अखा हानानै होनानै बासिथादोंमोन आरो ओमफ्राय दा मैया गारलांनायाव आंखौनो आं बोरैबा मोनामनाय मोनामनाय मोनबाय थाबाय।
गानलांनायमोन दाख्लै माबायाव थांबा। बेखौनो गानफिनदों आङो सुखायाखैमोन नालाय।
आङो सुखांबाथाय आं जेरावबो थांनो बायो। आरो दााबायदि बोथोराव अखा हानाय बोथोरावथ' जै।
गोजां बोथोरावबो जायो नालाय दोमै लुलु जाबा राननो नागिरबाव ना?
ओ खुवा खुनाया।
उम।
जासिगोन सोलाय।
सान्दुं दुंबानो दसेनो रानो आरो
उम रानाया रानो।
ओं ओमफ्राय अखानि थाखायसो दिगदार जायो दसेनो अखा हाबाब दसेनो मायो। जि दिगदार जायो।
नै दहायनो अखा हांहां जानानै थाबाय। थाबाय ओमफ्राय दा नायलाय सानफुङाव ओंखारबायानो।
मोन अखा हा हांखाय।
उम आङो आगैखौ फोरोंगासिनो खा उम दाहाय सान्दुं दुंखागोन बियो मैयाबो माबाखादों आं मैयानो मैयाबो बिदि जादों सुखा दान सुखा सुखा होननानै सुबोथारदों आं आं ओंखाम ओंख्रि संबाय थाबानो।
बेओमहायनो दुहैखांबाय बे मालाय दहायनो। सल' दामगासिनो अबावबा खोनाहैदों ना मादो?
खोना फैयाखै आंनियाव।
ए।
बैथिं ओं हाबा जादों मादोंथाय दहायनिफ्राय दामनाय खोनादोंमोन आं।
दामगासिनो दाबो।
दहाय खोनादों आं।
फुजा ना हाबाथाय अ माबासो खोमालै मा होनोमोनलाय इदि दा फिथाइ सामथायाइ आमथिसुवनि लास नामा।
अ नंगौबो जानो
बैयाव औ मोन माबायाव। फुजा खोमा फुजा दं दां उम।
औ गोसावनो फैयनो नागिरा।
आरो
ओं।
जाबाय माथो ओं होमबा दाहाय खावसेखौ मोनायाव रायलायनोसै। ने?